खोनादोंना आगैया
औ खोनादों आब'।
अ आगैया आंजों मोनसे आयदायावहाय बाहागो लाफानो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ बे आयदायानो जाहैबाय माने दावबायनायखौ लानाय आरो
औ
दावबायनाय होमबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्राय दासिम उन्दैनिफ्राय बोराय बैसोसिम दावबायबोनानै औ समाजावहाय सुबुं माहारि जानानै मा खामानि मावबोनाय मा हाबा मावबोनाय बेफोरखौ आगैया एसे सुंदुयै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दावबायनायनि सोमोन्दै?
औ हागोन आब'।
अ
दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो सरासनस्रायै सुबुं माहारि फोरा समाजावहायो गोदो गोद दाय निफ्रायनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय ला नानै हायो आथिखाल सिमावहाय जोबोद सोलायनाय खौ नुनो मोनबोदों।
औ औ
गोदोनि दिनावथ' दावबायनाय होनोब्ला दा आथिखालनि मुगानि बायदि गारि मथर गैया।
औ
दिनो थेला गारि मोसौ गारि एबा साइकेल एबा ओम हारसिङै दिनो ओ थाबायनानैहाय हान्थिनाय जायोमोन। ओ गोदोहाय होनोब्ला गोदोनि दावबायनाय होनोब्ला गोदो जोबोद खस्थ'खौहायो जों नुहुरनो मोनो।
औ औ
बा लोमजा साजा जायोब्लाबो जोङो ओ थाबैहाय जोङो देहा फाहामसालियाव बेहाय लांनो हाया
ओंं ओं गारि मथर गैयिनि थाखाय
औ आथिखाल मु गायावथ' आरो जेबो टेनसनानो गैला होननाय बायदि
औ
ओ
एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ दे
आथिखाल मुगायावथ' जोङो दावबायनाय होनोब्ला जेबो उन्दैनि फाय लानानै ओम बोराय बैसोसिमाव जोङो
औ
गावनि हायो जेनेबा मोनसे गाव गबागाव मोनसे द्रिम थायो नालाय बेफोरखौ जोङो आथिखाल मुगायाव हायो जाफुंसार होनो थाखाय हायो जोबोद इजियैनो हायो आरो ना
औ औ
दिनावथ' जोङो गारि मथर गैयिनि जाउनावहाय जोङो जोंनि दावबायनायफोरखौ जोङो बारा जाफुंहोनो हायैखौ जोङो नुहुरनो मोनो अब्ला दावबायनाय होनोब्ला जोङो आथिखालाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनो।
औ गोदोनिफ्राय दासिम हालागि गोबां सोलायबोबाय
औ
दावबायनाया मोनसे जोंनि ओ जेनेबा आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो इदिनो जोबोर उन्दैनिफ्रायनो आथिखाल मुगायावहाय मोनसे ड्रिम होननाय मोनसे थायो। बे ड्रिमखौहायो औ जाफुं होनो थाखाय जों सुबुं मा हारिफोरा आथिखालाव हायो ओ बिदिनो गाव गावनि हायो गाव गावनि रोंगौथिजों हायो गोबां गावसोरनि साननाय हनायफोरखौ जाफुंहोनो हायो। आथिखालावथ' गोदोनि बायदि नलेज गैयि नंला नालाय।
औ गोदोना बारा माने फरायनायफोरबो गैयामोन ना
औ
दानि जुगाव आरो बयबो फरायजोब्बाय।
औ आरो गोदोनि दिनावहायो हान्था मेलाफोराबो जोबोद ओ हेंथा माने जोबोद आंखालमोन नालाय गारि म टरनि फारसे जोबोद आंखालमोन।
औ औ
बेफोरनि जाउन आव जोङो ओ बारा दावबायनायफोरखौहाय बारा एसेबां हायो जाफुंहोनो हाया एबा नुनो मोनामोन।
दानि दानि जुगावथ सब गाव गावनो फरायनानै साख्रि लाजोबनानै साक्सेस जानानै गाव गावनो न' न'आवनो गंफा गंफा गारि मथर बायनानै इजि जाबायना दावबायनायफ्रा।
औ औ औ। गोदोनि जों दानिजों जोबोद फारागखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आर
ओं ओं गोदोनि दिनावहाय बिदिनो जोबोद खस्थ जायोमोन आरो सुबुं माहारिया।
औ ओ आब मोननिखैजायो दा दावबायनाया बोरैहाय सोलिदों? एबा माबायदि नुनो मोनदों आबआ?
औ दावबायनायखौ नायबाथ बुहुद फाराग दं गोदोनिओफाय दासिमहालागि जोंनि सुबुं माहारिया बुहुद जौगाबोबाय।
औ
माने गोदोनि दिनावहायथ जेबो बेफोरबायदिनि सुबिदाबो गैयामोन नालाय। एसे नलेजफोराबो खममोनना ओंखायनो साक सेजबो जानो हायामोन आरो बारा। दानियाथ जाहैबाय कम्पिउटार जुग जाहैबाय नालाय। एदमबारे बयबो गाबा गावनि लाइफखौ इजि खालामनो थाखाय बिदिनो फरायनानै गिदिर गिदिर साख्रि लाहैयो। इदिनो मोजां मोजां फरायो आमफ्राय खायसे फरायिफ्राबो बिजनेसफोर खालामनानै इदिनो जायो आरो। जोंनिथिंबो बिजनेस फोर मावनानै। उ बिदिनो जेरै दुखानफोर होनानै जायो। बिदिनो सोरबाफोर मैगं दखानफोर होयो। इदिनो सोरबा गारि मथ टर सालायनानै बिदिनो जिउ खुङो आरो।
औ ओ आब' मोननिखैजाय दासिमबो ओ दावबायनायावहाय साइकेल बा गोदोनि जि थेलागारि बायदिसिनाफोरजों दावबायनाय जायो मोननालाय आबमोननिखै दासिमबो बे बेफोरखौ नुनो मोनो नामा
अ नुनायाथ जोंथिं दासिमबो साइकेला दङ आरो साइकेल दङ ओमफ्राय गोदोनि बेबायदि मोसौ गारि एरियाथ गैलाना थेला गारिफोरा दं आरो बिदिनो रिक्साफ्रा दङ साइकेलफोरखौ नुनो मोनो आरो दे दाथ एकदमबारे माबा जाजोबबाय ना थावफोरजों सोलिनाय मटर गारिनि
औ
इजि जाजोबबाय आरो गाव गावनो फरायनानै साक्सेस जानानै गावनि खामानिखौ नाजानानै गावनो मोननानै बेफोरबायदि इजि लाइफ जाबाय आरो
औ
आगैया बुंनो हागोन नामा नोंसिोरनिथिं बेफोरबायदि फरायनायफोरनि याव माबोरै जौगानानै बेफोरबायदि दावबायबोखो उन्दैनिफ्राय लाना बोराय बैसोसिम
जोंनिखैबो गोबां सोलायनायखौहाय नुनो मोनबोबाय गोदोनिफ्राय दासिम सि खौ नायोब्ला गोबां फाराग खौ जोङो नुनो मोनो
औ
गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदिनो फरायनाय मानायफोराव बारा एसेबां इन्ट्रेस्टेट गैयामोन नालाय बिनि जाउनाव बेहाय जोङो बारा सानस'नो हायि माबाया आथिखाल आथिखालनि बायदि साननो हानाय गोहोआ बारा गैयामोन आरो
औ औ
आथिखाल मुगायाव थ' जोङो इदिनो ससेयेल मिड दिया जुग आरो जोङो फरायनाय मानाय फोरावबो दावगाजोबबाय बिनि जाउनाव जोङो फरायनानै जों गोबां जोंनिथिंबो गिदिर गिदिर फरायनानै गाब गा बागाव गारि मथर बायदिसिना लानानै गोबां आपडेट जाबोनानै दा गाव गावनि ओ दावबायनायखौहायो जाफुंसार होनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो गोबां फारागखौहायो नुनो मोननाय जादों आरो
औ औ
फ्राय दासिमावहायो जोबोद माने हानद्रेदाव हानद्रेद पारसेनानो मोजां जाबाय होनजायो।
औ आगैया बुंनो हागोन नामा अनलाइन अनलाइन कम्पिउटारफोरनि जुगाव दा माबायदि सोलिदों?
ओ आथिखालावथ' अनलाइन जुग हिसाबै जोङो कम्पिटार नलेस आ थाथारनांगौ।
औ
आजिखालि इन्टारनेट जुग नालाय
औ औ गोदोनाथ' औ गोदोनाथ' मबाइलबो गैया मोनना
औ आजिखालि इन्टारनेट जुग जानानैहायो जोङो ओ बेलेग हा बेलेग जायगा दाब दाब जायगाफोरनि जोङो ट्राइभेल खालामनायखौबो ओ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेजोंनो जोंनि एबा इयुन गथ'फोरा बो बेफोरखौहायो जोङो नुनानैहायो
औ
होनानैहायो बिसोरबो मोनसे द्रिम खालामनानै लायो बिनिफ्राय गावसिनि थांखिखौहाय जाफुंसार होनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ औ औ दानि जुगावथ' गोदोथ' फनबो गैयामोन नालाय दानि जुगावथ' ससियेल मिेडियाफ्रावहाय बुहुद नुनो मोनसैना मोसानाय रिल्स बानायनाय बेफोरखौ दाना न'आव थानानैनो मिथिनो मोनबाय आरोना
औ औ
गोदोनि जुगजों दानि जुगजों बुहुद फाराग जाबाय
आरो आगैया दावबायनायनि औ दे
आथिखालावथ' जोङो ससियेल मिेडियाजों जोबोद सोलोंनो हायो
औ औ
जों थांनो हायि जायगाखौबो जोङो इन्टारनेटावहाय नायनानैनो जोङो मबाइलफोरावहाय बा लेप टप कम्पिउटारफोराव नायनानै जोङो आ आम ट्राइभेल खालामनायफोरखौहायो जोङो नुहुरनानै जोङो माने थांनि जायगायावबो जोङो
नुयो मिथिनो मोनो आरो औ मिथिनो मोननाय जायो आरोना। दे होनबा आगै गोजोननाय थाबाय दावबायनायनि सोमोन्दै इसेबांखिनि फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ औ दे।
दे